औ दिनै जोंहा मा टपिकनि मा आयदानि सायाव रायलायनो सानदों
नोंथाङानो लादो आयदाखो
माने नोंथाङा सोंगोन नालाय नोंथाङानो बुंदो
दे अब्लालाय आं बुंनोसै काजिरङा हायुङारि हाग्रामानि सायावनो सावरायनोसै
काजिरङा हायवारि हाग्रामा
औ
काजिरङा हायुंङारि हाग्रामाया मोनसे माने भारतनि सिङाव थानाय आसाम रायजोनि मोनसे माने गं थसेल' गान्दा थानायनि थाखाय मुंदांखा आरो काजिरङा हायुंआारि हाग्रामाया
औ
बे माने आसामनि मोनथाम जिल्लायाव जायगा आवग्रिना लादों बे मोनथाम जिल्लाया जादों गलाघाट नगाव आरो सनितपुर जिल्ला बे मोनथाम जायगायाव गुबैयै जायगाानिगैग ना लादों माने
ओै हाग्रामाया बबेयाव दं
बे दैसो बुंलांबाय आसामनि मोनथाम जिल्ला गलाघाट नगाव आरो सनितपुर
अ माने मोनथाम बे मोनथाम जायगायाव काजिरङा हायुवारि हाग्रामाया
औ बे मोन थाम जिल्लायाव आरो बुरलुं बुथुरनि सेरफाङावबो गोग्लैयो बे हाग्रामाया बेयाव ओ काजिरङा हायुङारि हाग्रामायाव गोजौ मैदेर हाग्रा होननाय मोनसे जायगा नुनो मोनो आरो
काजिरङा हाग्रामायावनो माने नुनो मोनफायो
बेयाव हाग्रा गोजौ गोजौ दोङ ना बेयाव मोनसे जायगा बेखौ मैदेर होग्रा बुंनाय द बियो गासै
बेसेबां बरग' किल'मिटार जायगा आवग्रिना दं काजिरङाया
अ बेयो ना गासै ब्रैजौ थामजि बरग' किल'मिटारफ्राम गुवार जायगा आवग्रिना लादों बे मोनथाम जिल्लाजों
मोनथामजों गासैजों मोनथामजोंसो ब्रैजौ अ अ
थामजि बरग' किल'मिटारफ्राम
मोनथाम जायगाजों लोगो नांनानै काजिरङाया गासै ब्रैजौ थामजि बरग' किल'मिटार जायगायाव आवग्रोनो हादों आरो ना
औ हम
काजिरङा हायुङि हाग्रामाया थसेल' गंगोनां गान्दानि अनगायैबो गुबुन जिब जुनारबो थायो बेवहाय मा मा गान्दानि अनगायै मा मा जिब जुनार नुनो मोननाय गोायो
अ बेयो ना गुबै मोनथाम उ मोनथाम माबाजों जिब जुनार महरै माने बियो मोनथाम थाखोजों मुंदांखा आरो गुबैयै सेथियावनो थसेल' गं गान्दा ओ गं गोनां गान्दा थानायनि थाखाय मुंदांखा । बेयो बुहुमनि मादाव भारत नि सिङाव थानाय आसामाव काजिरङायावनो माने नै बाहागोनि थाम बाहागोआनो माने राइ बेयाव
गं गोनां गान्दाया माने आवग्रिना दं । खायो
अ थसेल गं गोनां गान्दाया माने नै बाहागोनि थाम बाहागोआनो बे काजिरङा आरो हायुंआारि हाग्रामायाव दङ आरो
अ दंखायो।
बे गान्दाया नैजिबा रोजानि सायावबो सानि बांसिन दं माने। नैजिमादि जा थामनि सायाव बांसिन दं।
अ
सेल' बा थनै गासै गान्दाखो लांफानानै
अ
नैजिबा रोजानि सा सायाव दों आरो।
आरो थसेल' गं गोनां गान्दाखौ दासिम बेसेबां मोनो?
बेयाव जिगुजौ दाइन मायथाइनिफ्राय माने दिनैसिम
दिनैसिम लानानै
जिनै थाल' गान्दा दं आरो माने दा।
अ
आरो बेयाव दानि बुंलांबाय मोनथाम थाखो महरै मुंदांखा होननानै बेयाव सेथियावथ' थसेल' गं थानाय गान्दा थानायनि थाखाय जाहैबाय नैथियाव माने गोबां जिब जुनार बेयाव जेरै बेयावथ' गान्दायानो थाफाबाय थनै बा थसे बेबो जाहैगोन।
औ गान्दायावनो गोलैबाय।
औ बेयाव मैसो जेरै मैदेर मोसा आरो मुफुर बेयाव गासैखौबो नुनो मोनो बेफोरनि थाखाय मुंदांखा औ बेखिनि जिब जुनारजों माने मुंदांखा गोलैयो आरो दाउफोर दं। जेरै धनेस दाउ दङ। दाउब' दोङो। बेफोरबायदि दाउफोरा गासै बाजौनि सायाव दंफ्रामो दां। मोजाङै मिथिया थेवबाबो दा बिलासेयाव जेबो बेखिनि बुंबाय बाजौफ्रामनि सायाव दं जानो हागौ। बेयाव गोबां गोनांथि माबा उम बेयाव काजिरङा हायुआारि हाग्रामायाव गोनांथिया गोबां दं जेरै गोनांथि दानि बुंबोबायदि जिनैथाल' गान्दा दंसै माने बेखौ ब्रै खाथि खालामना लाखिनाया माने सरखारनि बिफान महरै गोरा आयेनजों बेखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय गनायथि होनाय बेफोर बायदि आरो गोबां माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सुबुंफोर फैयो।
औ काजिरङा हायुं आरो हाग्रामायाव ना? गोबां जाय दाब दाब जायगानिफ्राय सुबुंफोर बेरायनो फैयो मानि थाखाय
औ बेयाव बेफोरनि गं थसेल' थानाय गान्दाखौबो नायनो फैयो। गोबां जिब जुनार नायनो बे जायगाखौ नायनो माने मोजां मोनो आरो बे जायगाखौ हाजोआरि ओनसो सोलावबो गोलैयो हायेन ओनसोलावबो गोग्लैयो माने आरो दैमानि सेर बुरलुं बुथुर सेरफाङावबो ओनसोला जायग्रा आवग्रिनो हादों नालाय बेयाव जेनबा जिब साफारि खालामनो फायो गिदिंग्राफोरा बेरायनानै मोजां मोनो। जायगाखौ बेनि मिक्रिंगायारि महरखौ नुनानै माने गोसोआ रंजा खाङो आरो। आरो बेयाव फिसिनाय मैदेर दं नालाय। बेयाव गा होनानै बेरायनो
नायगिदिंनो मोनो माने गाखोनानै
औ गाखोनानै नाय दिंनो हायो।
अ'
बेयाव आरो मोनसे गिदिर जेंनाबो दं। बुरलुं बुथोर सेरफांनि नि खाथ सेरफांजों नांजाबनाय नालाय जायगाया बेनिखायनो दैज्लां बोथोराव आरोना। बियो अखा हानायज जों बुर्लुंबुथुर दैमानि दैया लोमनायजों दैया बांबोब्ला बेयाव गोसारजोबनानै बायदिसिना मिथिंगायारि दंफां लाइफां जिब जुनारखौ माने फोजोबस्राङो आरो। माने बेखौ आं खालामदों बिनि बिबांखौ खम खालाम नो हायो।
औ।
बुरलुंबुथुर सेरफां नालाय गोलैयो । बेनिखायनो बेयाव दैज्लां बोथोराव अखा हायोब्ला बांद्राय बिनि दैया बांद्राय जानानै गोसार लानानै बेयाव खहा खालामो आरो।
औ।
आरो बेयाव गोबां फिसा गेदेर खहा बा जेंना नुजाथिनो मोनो। जेरै थसेल' गं थानाय गान्दाखौ हमनानै बुथारनाय जायो माने सुबुंफोरा माने बेयाव थांनानै बिसोरनि थसेल' गं गोनां गान्दाखौ माने थसेल' गंखौ मोननो थाखाय बा फालांगियाव बाहायनो थाखाय बेखौ गान्दाखौ बुथारनाय। हमनाय जायो आरो बेखौ। बेयाव
नाथाय बेफोरबायदि खालामनायाथ' आयेननि बेरेखा जायो।
हा जायोब्लाबो खायसे सुबुंफोरा आन्दोआव खामानि मावनाय थायो नालाय
लानांगोन बेफोरखौ जाहाथे इयुनाव मावनो हायि बादि। आरो बेवहाय जे काजिरङा हायुङारि हाग्रामायाव जे गोबां जिब जुनार दावमा दाउसा गासै थायो खौ माने नोजोर होनो थाखाय सुबुंफोर लाखिनाय जायो ना थायो ना थाया बेवहाय?
थायो बेयाव केम्प महरै गायसनना होनाय जायो बेयाव रेन्जारफोर गोबां थायो।
औ बिसोरो माने बिसोरनि गासै गासै जानाय लोंनाय। ओ लोमजानाय साजानाय गासै सैखौबो माने बिसोरनो
अ बिसोरनो बिजिरनो बा नायनो गोनां जायो।
औ बिनि थाखाय बिसोरखो लाखिना दोनखानाय जायो।
बेयाव आरो गोबां जिब जुनारफोरा माने जानो थाखाय थांना थानो थाखाय जिउ खुंनो थाखाय आदार नागिरनो थाखाय कार्बि आंलंनि हाजो कार्बि हिल्स होननाय जायगा दङो कार्बि। बि आंलंनि माने। कार्बि हाजोआव थांनो गोनां जायो आदारखौ नायगिरनानै बेयाव आरो राजा लामाखौ बारनानै थांनो लागा जायो नालाय। बेयाव। मालाबा गारि मथरफोरजों सौग्राव जानानै जिउ गोमानो गोनां जायो जिब जुनारफोरा। आरो हाजोआव थाङोब्ला। गोबां गिदिर जिब जुनारफोरा माने हाजोनि खहायनायजों लोगोसे फबसिन जानाय बा गोग्लैबोनाय बिदियाव जउ गोमानो गोनां जायो आरो।
औ बेफोरबायदि थासारि जायो।
औ। बेयाव साहा बागानबो नुनो मोनो। आरो सापाद। बेफोराव माने ओ सुबुंफोरा न' लुनाबो थानाय दङ। औ हाग्रामानि सेराव माने। सेर सेराव गोबां। सुबुंफोरा माने जिउ खुंनो थाखाय न' लुना थानो गोनां जायोना बेयाव। गोबां जेंनाजों ब्लाबो थानाय जायो जिब जुनारनि उदखाराव। बो। थेवब्लाबो बिसोरो राहा गैयैलाय थानो गोनां जायो।
औ।
बे हायुंआारि हाग्रामाया मुलुगनिनो भारतनि सिङाव दं नालाय बेयो आसाम रायजोनि मोनथाम जायगा आवग्रिनो लादों आरो बेयाव मुलुगनाङारि। ङो मुंदांखा महरै।
औ।
गोजौ माने जायगा महरै माने जायगा मोननो हादों आरो। बिदिब्ला नोंथां बेखिनिखौ। खौ जाखिनि मोनथिगौ आं बेखिनिखौ। खौ बुंबाय।
औ औ दे समाबो जाबाय अब्ला। दे उनाव लोगो मोनफिनसिगोन दे दे।